हेल' ओ खोनादोंना बिनानाव औ खोनादों औ। दायो मा खालामगासिनो आङो दङ ओरैनो अ। दायो होनबा जों सावरायनो हासिगोन ना? ओमफ्राय नेट नांबाना औ औ ओमफ्राय जों जायखिजाया आबादफोर मावनानै बर'फ्राथ' जिउ खुङो नङा होमबा? उम बिदिनो माइ आबादनि अनगायै गोबां उफेरा आबाद मावो। जेरै जुखाम आबाद, खुसेर आबाद बायदि -बायदि बिदिनो लबर आबादखौबो मावनाय नुनो मोनो। थ बे लबर आबादनि सायावनो सावरायजागोन नामा?
सावरायजागोन दे
आगैआ लबर बागान बा लबर आबाद
आङो गोबांद्राय मिथिया थेवबो एसे एनैखौ आङो मिथिगौ आरो जेनेबा जोंनि जायगायावहाय बे आबादखौ मावनायखौ नुफेरबाय आङो बेहाय नुनायाथ' हाय जोंनि द' गुदियावनो दङ ओमफ्राय मावनायाथ' मावो आरो बेनिफ्राय मावनायखौ आङो बुंनोब्लाथायहाय फार्स्टआवहाय लबर बेगर जोलैया मानिफ्राय फैयो बेखौ आङो खोन्थाग्रोनांगोन आरो ना जेनेबा लबर जोलैयाथ'हाय जोंनि भारताव बा जोंनि बे इण्डियायावहाय मोनग्रोनाय जायाखैमोन आरो फार्स्टजों बेलेग हादोर निफ्रायसो लाबोनाय जादों आरो गिबि गिबि जेब्ला आबाद मावजेनदोंमोन जोंनि भारताव होनब्लाहाय जोङोहाय ओ ब्राजिलनिफ्रायसो लाबोजेननाय जादों आरोना ओमफ्रायहाय ओ बेगरनिफ्रायनो बेखौ खालामनाय जायो आरो जेनेबा ओ जोङो माबा मोनसे ओ बिफांखौ गायोबा खायफा बेगरनिफ्रायबो जायो खायफाया खलम होनांगौै जायोना ओमफ्राय नाथाय बे बे माबाया लबर बिफाङाहाय फारसाव बेगरनिफ्राय जायो आरो
औ बेगरनिफ्राय फुलि ओंखारो आरोना फुलि ओंखारो औ औ ओमफ्राय ओ माने बेखौहाय ब्राजिलनिफ्राय लाबो
लाबोनानैहाय जेरावहाय फुलि जावायोना बे जायगायावहाय फुलि जावायनोबाथाय जेरै जोङो आलुखौ गायनोबा जोङो जाङि खोयोना बेबायदिहाय बेगरखौ थरसे थरसे ओरै ओ जावायनाय बायदि खालामनानै जा खोनांगौ आरो बेजों लोगोसे नोङो दैफोरखौ होबाय थांनांगौ मोजाङै। ओमफ्राय दै गुसुजोंल' ओ होनायजों जाया बियो माने दै गुदुंबो होदेरनांगौ होन्दों आरोना बेवहाय आं मोनथिनायावथ'ओमफ्राय
बिनानाव बेयाव मोन से सोंथि दिखांनो सान्दों आं बे दै गुदुंखौ होब्ला जे जायखिजाया दंफांफोरा बा फुलिफोरा थैनानै थाङो। बे लबर दंफाङा दै गुदुं होयोब्ला जेबो ओ खहा जाया नामा?
ओहो बेयो माने ओ जेब्ला बेगरखौ नोङो गाजा बेर होगोन ना बे समाव आरो दै गुदुंखौ होनाय जायो आरो माने बे बेगरनि बाख्लायाहाय बाख्ला मायने जेराव बिखबाहाय गोरा जायो ना बे
खौ रुइनो थाखायहाय हायाव हुरनानैब्लाबो बे जावैनाय समाव दै गुदुंखौ होनाय जायो आरो अ ओमफ्राय जेब्ला बिबां रज'गोन अब्ला दै गुदुंखौ होनाय जानाय नङा आरो मानो होनबा मोनफ्रोमबो बिबां बा फुलि बा हाग्राफोराव दै गुदुं गारनानै होबाथ' बे थैखागोन ना औ नंगौ उम बेनिखायनो जेब्ला खिलि हरो बेवहाय दै गुदुं होनाय जाया आरो बे रुगुनाय समनि सिगाङावसोहाय बे बिखबा गोरा जानायखाय बेखौहाय रुयहोनाय जायो आरो।
बेबायदि ओमफ्राय सानफ्रामबो दै होबाय थादो नांगौ जखानि बेबायदि ओमफ्राय जेब्ला रज'गोन ना बे रज'बाथायहाय ओ जायफोराहाय लबरनि खेथि खालामगोन बा लबर बागान खालामगोन बिस जेरावहाय फुलिखौ जेराव जावायदोंना बेनिफ्राय लायना फैनानै गाबागाव हायावनो गायनो हायो आरो बेबायदि ओमफ्राय गायबाबोहाय माखासे मानि ओ जखा लानानैसो गायनांगौ जायो आरो बेवहाय जेनेबा ओ मोनसे बिफांखौहाय खाथि-खाथि गायद्रायनोबो हाया गोजान-गोजानद्राय गायद्रायनोबो हाया ओ बेबायदि आरो माने बेवहाय ओ मा होनोलाय पास फुट अ सरि माबा पन्द्र फुट प्रनद्र गायनागौ आरो ओरैनो जोंहा बिगासेयावहाय ओ फिफटि दालसो गायजानो हायो आरो माने फनसास दालसो जोङो गायनो हायो बिगासेयाव। ओमफ्राय ओ बे देर फुट जेनेबा फिफटिन इन्टु फिफ्टिन माने पनन्द्र' फुट फनन्द्र फुट गोजानाव जोङो समान स्कुवेर जाय माबायावहाय जखायावहाय जोङो गायनो हायो। आरो बेबायदि ओमफ्राय गायबाय गायनानैहायथ' नोंहा जेरै गय बिफांफोरा सात आथ बोसोरावसो फिथाइ होयो। यो बेबायदि माने लबरनि आथायाबोहाय माने लबरा हाजानाय जानो थाखायहाय ओ माबा नांगौ सात बोसोरसो नांगौ सात आत बोसोरनि गेजेराव जायो आरो।
बेनि उनाव बे माने बै दंफाङा हा जागोन आरो ना लबर हाजानाय जायो आरो औ आथा ओंखारगोन आरो आथा ओंखारगोन आरो औ-औ ओमफ्राय बेहाय बे ओ सात बोसोरनि उनाव नों हायोब्ला बेयो बेनि गल गथाया
फ्राय माया गलाया गला होनो? बे जों जायखौ गलगथायाहाय जोङो सुयोब्लाथाय जो मोनो आरोना अथ्र' इसिसो जाबाथाय जोङो हानो हायो आरो बेबायदि बेनिफ्राय हायोब्लाबो माखासे माने नियम दङ आरो जेनेब बा हायोब्ला गोजौनिफ फ्राय गाहायखै नोङो ओ वान थुयेनथिफायब मोनखोमा दे वान थुयेनथिफायब सेनटिमिथार ओ गोजौनिफ्राय गाहायखै नोङो हाख्लायबोनांगौ हानायाबो मा बे सिदा-सिद जोङो गोथों-गोथों हानो हानाय नङा आरो बे खौ खेंस्लायै हानांगोन आरो खायलेंयै ओमफ्राय जेनेबा गलायाथ' नोंहा ओइटिन जायोब्ला बिनि आधाखौसो नोङो हानो हागोन गलाया ओइटिन जायोबा आधाखौ खालामबा नोङो हा नाय-नायन गलायाव गलासिमल' नोङो हानो हागोन आरो बेबायदि ओमफ्राय हायो हानानै फारस गिबि हाजेननाय समावहाय बेखौहाय हागारग्रजेननांगौ आरोना माने ओरैनो आथाखौ गहोनांगौ बेखौ आजावनो मोना बे बिदि आरो बे हायोब्ला
गिबि ओंखारजानाय हाथाइा जेबो खामानियाव गैया नामा
अ बेनि आथायाहाय माने फानबाबोहाय दाम खमाव मोनो आरो बेनिखायनो हागारग्रोनाया मोजां बेयो माने दैस्रां जायो होननानै बुङो आरो बेखौ ओनिखाय जेबो मैल्य' गैया होननानैनो बुंग्रोनाय जायो बेखौ ओंखायनो हा गारनाय जायो आरो बेबायदि बेनिफ्राय जेनेब्ला जोङो हागोन लबरखौबोथ' आजाव नो लबार आथाखौथ' आजावनो नांगोन बेावहाय खुरै बहायगोन आरोना बे गुना खानानै आटा जे जेखिनियाव थरथिंगोन बेवहाय गुनाजों बानायनाय बे गथा बे खुरै बायदि बहायगोन ना बेवहाय बेवहाय माने आथाखौ गोहोनो थाखाय बे खुरैखौ बहायनाय जागोन आरो ओमफ्राय हाखांनानै हायोब्लाबो फुङाव हानांगौ बेनो बाथ्राया माने सानजौबाथाय आथाया खम ओंखारो होननाय बे मोनसे बाथ्रा आर ना बिनि दङ औ आथाया खम ओंखारोनो ओमफ्रायहाय हायोब्लाबोहाय जोङो फुङावनो हांगोन बेनो बेनिफ्रायहाय हाखांनायनि देर घन्टा ब दुइ घन्टानि उनावहाय बेखौ खांनानै लायनांगौ आरोना ओमफ्राय खांनानै लायनानैहाय ओ बेवहाय दै मिक्स खालामनानै ओमफ्राय मोनसे मोनसे प्लेट बाहायनानै बेवहायहाय एसिड लहायनानैहाय ओ सरनानैहाय बेखौ हरसेनि थाखाय दोननाय जायो आरोना ओमफ्राय हर जेब्ला हरसे जागोन बेनि उनाव अखानाय नोङो लदार मेचङाव माने बे नाग्रा मेचिं आरोना बेखौ नानानै लायनाय जायो ओमफ्राय नानानै लायोब्लाथायहाय बेखौहाय नोङो सान्दुुंआव फोरानफैनांगोन आरोना बे अवान उइकसो नङाबा सानबासो नोङो फोरानथारनांगोन आरो ओमफ्राय बेखौ फोराननानैहाय ओ बे जारेम जारेम जायोना जेब्ला ओमफ्राय बेखौहाय नोङो थुङा होनांगोन आरो दानिया माने ओ थुङाखौहाय नांहोयोब्लालायनो मैखुनफ्रा अरनो हाया आरो ना जेनेबा मैखुन अर रोना गिसिफोरावहाय बे दैलाव ओ नांनाय दै नांनाय एसिद नांनाय बुस्थुफोरावहाय एसे मैखुन हरनो नागिरो आरो बेनिखायनो बेखौ थुङा होनाय जायो आरो थुङा होनानै आरो बिनि कालाराहाय जारेम जारेम जागोन ना जेब्ला बेहाय नोङो थुङानिफ्राय बोखारनानै जाबना दोननो हायो आरो ओमफ्राय जेब्ला दामफोराहाय मोजाङै ओ फाननो हाजानाय दाम मोनोबाहाय नोङो फाननो हासिगोन आरो बेबायदि ओरैनोथ लकेल अरहानाय
बेफोर लबदफोरखौ मा हिसाबाव फानो जेनेबा
अ बेखौ केजि हिसाबबो ओम केजि हिसाबबो फाननो हायो आरो कुइन्टेल हिसाबै एखे जेनेबा केजियाव नोङो ओ दायोहाय सोलिबाय थादों दुइस थ्रिस होननाय खोनादों आङो सिगांथ देरस ओ इनिफ्रायहाय अवान सेभेेनटि फाइभ बेबायदियाव फाननाय जायोमोन आरोना ओमफ्राय दायो एसे दामाहाय बां बांदों होननाय खोनादों आरो आङो किल'सेयाव बेबायदि
मा दिहुनथाइ दिहुननो हायो बिनानाव
अ बे लबरनिफ्रायथ गोबां ओ जोङो बाहायबाय थानाय सामफ्रोमबोनि जिवाव जोङो लबरनि बेसादफोर जोङो बाहाय बाहायनाय मोनोना जेराव जों चेयार फोर मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ जोङो संनाय खावनायाव बा सुनाय फोरावहाय जोङो दाबोरफोर बाहायोना बे लबदनि दाबोर लबदनि बाल्थिं बेबायदिहाय जोङो मोनो आरो ओमफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय गेलेग्रा मुवाफोर लबदनि बानायनाय बेबायदिखौ जोङो मोननो हायो आरो आरो जोङो गानो जे जेराव जोङो सेनदेल गोनो बेवहाल लबदनिबो थायोना बेबायदि जोङो मोननो हायो आरो
लबरनि बागै मिथिनो मोनना जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय